हेलौ
औ खोनादोंना औ दे बिदिब्ला जोंहा बर'फोरनि दामनाय देनाय बा दामजुनि सोमोन्दै एसे सावरायगोन
औ जागोन दे
औ
फा जागायजेननो बिदिब्ला
जोंहा बर'फोरनि दामजु होनोब्लाथ' बर' सुबुंफ्रा बाहायनाय दामग्रा आगजुफोरखौनो बुंनो हायो जोङो मोननो हायो बेफोर आगजुफोरा जाबाय जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बायदि बायदिफोर जोङो बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों माने बर' सुबुं फोर औ बर' सुबुंफोरा बेखौ ओ रंजानाय बाजानायजों लोगोसे फुजा फाथाल फोरबो बायदिफोराव बाहायबोदोंमोन आसबो बाहायबाय थायो बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ जोङो नुनो मोनोदि आथिखालाव बेफोर दामग्रा आगजुफोरखौ गाव गावनि आखाइजों बानायनानै गावनि हारिमुआव बाहायनायजों लोगोसे जों बेखौ रांखावरि आरजिनायावबो जोङो बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो बेखौ गावनि आखाइजों बानायनानै जोङो बाजार बा गलाफोराव फाननानै जोङो गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनो जोङो रांखावरि आरजिनानै जों जोंनि आंखालखौ सुफुंनाय आरो रांखावरियाव जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो बेजों लोगोसे मोननो हायो बेफोर दामग्रा आगजुआ माबा मोनसे टेक्न'ल'जि बा माबा मोनसे मेसििनजों बानायनाय नङा बेखौ जों जों जोंनि आखाइजोंनो दां दांमोन बानायनाय जों जोंनि न'आवनो बा जयै गामिनि सुबुं बा सोरबा सासे सुबुङा बानायना बानायनानै लायो जों बेखौ जयै रायजोनि रंजानाय बाजानाय फुजा फाथालाव बाहायनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो बेखौ गाव गावनो माने बाहायबोदोंमोन आरोङो जोङो बेफोरखौ बानायनाय होनोब्ला जोङो खामखौ बानाय सुबुंफोरा मादाल दंफांखौ बाहायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव मादाल दंफांखौ मोननोबो गोब्राब गासैबो समावनो ओं गासै गबो समावनो जोङो फांसे बिफांखौनो मोनसे जाथोनि बिफांखौनो जोङो मोननाया गोब्राब बेनिखायनो जोङो गुबुन बिफांबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनसै आथिखालाव जोङो आरो मोननो हायो सिफुं सिफुंखौ जोङो औवाजों बानायनाय जायो जोङो सिफुंनि गुदुङा गुदुंबा होननाय जोंहा मोनसे बाथ्रा दङि बेनि थिग बिदिनो जोंहा सिफुंनि गुदुंखौ मोनबा जोङो सुफ्लुंनाय जायो जोङो औ बेबायदिनो जोङो आरो जों बे बानायनो थाखाय गिबियावनो मोनसे औवाखौ अ औवा थेरे बे औवा फिसा फिसाखौ जोङो दानस'ना लानानै ओ बेखौ गोरा खालामनो थाखाय मोजाङै एम्फौ सेम्फौ अरिनि थाखाय बेखौ जोङो ओ इसिं न'नि ओंखाम संग्रा न'आव उखुमाव थेबनानै दोननाय जायो जाहाथे उख खुन्दै नाङै नाङै औ खुन्दै नाङै नाङै बियो एम्फौ एनला दा अरथों जेबो गाज्रि दा जाथों बियो मोजाङै गोरा जानानै थायो आरो जोङो मोनसे गोदोनिफ्राय बाहायनाय जोङो नुनो मोनोदि सिफुं बानायनायाव जोङो खुसिया बिगरखौ सिथाबनानै दोननायखौ नुनो मोनो बेखौ बाहायनायनि जाहोनखौ जोङो नायनो थाङोब्ला नुनो मोनोदि जाहाथे सिफुुङा बा सिफुं बानायनाय बै औवाया गावनानै थाङा राननानै जे रानोब्ला औवाफोरा गावनायनि ओ सान्स थायोना बेनिखायनो बेखौ जाहाथे दागावथों बेखौ नोजोर बोनानै बैयाव खुसियानि बिगुरखौ सिथाबनानै दोननाय जायो। अब्लानिया बियो जाया आरो जोङो मोननो हायो जोङो सेरजा बानायनाय होनोब्ला जोङो सेरजाखौ जोङो गोदोनि दिनाव सिजौ बिफांजों बानायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव सिजौ बिफां बेफोरबायदि सि ओ सेरजा बानायनो थाखाय एसेबां सिजौ बिफां गिदिर गिदिर मोननायाबो गोब्राब बिनिखायनो जोङो औ औ बिनिखायनो सिजौ बिफां मोनाब्लाबो बिनि सोलायै गुबुन बिफां गाम्बारि बायदिफोरखौबो बाहायसै दानि समाव आरो जोङो मोननो हायो जथा जथाखौ जोङो मोनसे काहानि मोनसे खुरै बायदि बेखौ बानायनानै लायो ओ बेयाव जोङो दिरुं सोनानै बेखौ दामनाय जायो बेबायद दिनो जाबस्रिं जाबस्रिङा औ जाबस्रिङाबो बेबायदिनो बिनि ओ फ्रेम बा कभार बेखौ औवाल दंफांजों बानायनाय जायो आरो सिङाव ख्रिं ख्रिं गाबनो थाखाय मोनसे स्टिलनि लहा बेखौ सोनानै होनाय जायो। बेफोरबायदि गोदोनिफ्राय बानायनानै लायोमोन जोङो थरखा बेफोरखौबो मोननो हायो थरखाफोरखौबो जोङो औवा औवा बुरखा बा औवा बेफोरबायदि गेजेरावसे एसे गब्लं खौ सिंखावनानै होयो जाहाथे दा हमथा हमनानै बेखौ खायनो जों बेफोरबायदिनो दामग्रा आगजुफोर बानायनायफोरखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै बानायनायखौ जोङो गोदोनि आरो आथिखालाव बर' सुबुंफोरा बेफोरखौ बानायनायजों लोगोसे ओ गुबुन सुबुंफोराबो रांखावरि आरजिनो थाखाय बेफोरखौ सोलोंनानै लादों। आरो बेफोरखौ सोलों लानायनि उनाव बिसोर बेखौ फालांगियाव बाहायदों। आरो बिसोरो बेफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिमुनि दामग्रा आगजुजोंनो बिसोरो गावसोरनि रांखावरिनि बिथिङाव माने गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनो, नोंथाङा दामग्रा आगजुनि सोमोन्दै एसे मायबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ नंगौ थारैनो सैथो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों गोबां बिदिनो दामजुफोरखौ जोङो मोननो हायो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय खाम, सिफुं, सेरजा जथा आरो बिद दिनो खरखा बेफोर गासैखौब बो जोंनि बर' हारिमु जोङो मोननो हायो। आरो बेफोरख खौ जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बा जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेफोरखौ दामनानै गोबां बिदिनो रंजानाय बाजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो बैसागो बोथोरफ्राव जोङो रंजा बाजायै गावनि गामिफ्राव बिदि रंजानाय बाजानाय बेबायदि दामनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो। आरो दिनैनि मुगायाव ज जोङो आइजोफोर बा सिख्लाफोर बिसोरखौबो जोङो दामनाय बेबायदि नुनो मोनो। बियो थारैनो ओ नंगौ थारैनो जोङो सोलोंना लानो नांगौ जोंनि बर' सुबुंफोरा जोंनि बर' लाइमोन फ्रा जोंनि बर' सुबुंफ्रा बेखौ जेनेरेसन टु जेनेरेसन माने सोलोंना लाबासो जोंनि हारिमुवा बा जोंनि दामजुफोरा थांनानै थागोन। नोंखौ दिनै गोबां बिब्दिनो गुबुन गुबुन दामग्राफोर गोदान मुगायाव जोङो मोननो हायो आरो जोंनि बर' सुबुंफोराबो बिब्दिनो दामो अब्लाबो जोंनि जे आंगो दाम जि सेरजा, सिफुं, खाम बेफोरख खौ जोंनि लाइमोनफ्रा बिदि नागारनो हमाखै जों दिनैबो मोननो हायो आरो जेब्ला सेरजा होयो खामनि जि दामनाय रिंखाङो जों गोसो खौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मानोना नोंथाङा बुंलांनाय बायदि सेरजा सिफुं आरो खाम बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गावनि आखाइजोंनो बानायो आरो गावनो महर होनानै बेखौ बानायना लायो गुबुननि सायाव सोनारा आरो दिनैनि मुगायाव जोङो नुनो मोनो बेखौ जों गावनि ओ हारिनि बा गावनि ओ गामियाव बेबायदि दामनायनि थाखाय बाहाया ला फानो बेबायदि कमारसियेल बा रांखान्थि बिथिङाव जोङो बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो। बिदिनो गोबां ओ सेरजा, सिफुं, खामफोरखौ बानायनानै जोङो फालांगि खालामनाय बा बेबायदि जोङो गलाफोराव जोङो मोननो हायो। बियो थारैनो ओ मोजां मोजांनि बाथ्रा बियो आरो दिनैनि लाइमोनफ्रा बेफोर दामजुफोरखौ दामनो नांगौ सोलोंनो नांगौ अब्लासो जो जोंनि बेफोर दामजुफ्रा थांनानै थागोन। नोंथाङा आरो माबाफोर बुंनो सा सानो बेनि सोमोन्दै
औ आं बिनि सोमोन्दै बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा बर'फोरा बे दामग्रा आगजुफोरनि गेजेरजों मोनसे फोथायनायफोरबो जोङो नुनो मोनो जोंहा फोथायनाय होनोब्ला ओ जोङो मोननो हायो दि जेब्ला बैसागु बैसा गुनि दिनाव जोङो जेब्ला चत्रलिं देंखोनि सिफुं सुयो अब्ला बै खाथि खालानि बिस गोनां जिबौ बेफोरनि बिदैया गला जायो होननानै मोनसे फोथायनायखौ जों जों नुनो मोनो बेखायनो माने बै दिना खालि आ, सत्रावलि देंखोनि, देंखोखौ सुनाय जायो सिफुंजों बेखौ जोङो नुनो मोनो बे मोनसे फोथायनाय आरो जोङो मोननो हायो आोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सानदो बावदिया होननाय मोनसे सल'बाथा खोनाबोगासिनो दङ औ औ सल'बाथा खोथा दङ बिनि गेजेरजों जों मोननो हा हायोदि, आ, बे सेरजा जेब्ला दुखु जायो अब्ला सेरजा दामै दामै गोसोनि खोथा फोरमायनाय आरो बेयावहाय जोङो बे सल'बाथायाव जों मोननो हायोदि जेब्ला ओ दैसानि दैया रानलांजोबदोंमोन अब्ला सान्दो बावदिया दुखु दुखुजोंनो माने सेरजा जेब्ला दामदोंमोन अब्ला बै रानज्लांनाय दैयाबो माने बोहै फिनदोंमोन बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय औ बेफोरबायदि सल'बाथाफोरखौबो जोङो माने मोननो हायो बिदिब्ला, आ जों दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां दे गोजोन्थों